हेल'
औ हेल'
औ नोंथांखौ फिन लोगो मोनफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों
अ औ नोंथां।
औ नोंथां आं आरो मोनसे टपिकखौ लानानै नोंथांनो फनखौ खालामनाय जानायबाय
औ औ
औ बे टपिकआनो जाहैबाय माने नोगोर आरो ओ गामिनि फारागथि जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायलायनसै एसे ओ नोग मा होनो गामि नि गोमिनि आरो नोगोरनि फारागथि होननानै बुङोब्ला जोङो गामिनि गोदोनिफ्रायनो जोङो नुबोनाय गामिखौ बा गामियाव जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोन संसार जानाय टाइमनिफ्रायनो जों नुबोनाय गामि जोङो आबै आबौ मोनाबा जोंनि आजौ आजैआ हादान खुरै खुरै गोदान मा होनो संसार खौ जाबोदोंमोन हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै थ' बै टाइमनिफ्राय दासिम जों मा मा सोलायनाय मोनबो खो बा नुबोखो बेखौनो जों सावरायनोसै आरो नोंथां
औ जागोन देे नोंथां
औ र' गोदोयो जोङो आं दासो होनलांखाबाय जों हादान माबायोनानै संसारखौ जाबोदोंमोन गोदोयो आजौ आजौमोना बेफोराव जों नुनो मोन दोंमोन ओ गोदोयो गेस गैयामोन जोङो ओखाम ओंख्रिखौ जों बन बुथुम बुथुम सङोमोन आबै आबौमोना बेफोरखौ जों नुनो मोनदों मा गोदोयो हाल एवनोबो जोङो टेक्टरफोरा गैयामोन बा गारि मथरनि इमान होंगो दोंगो गैयामोन दैफोराबो मोजांमोन पलिउसन मोजांमोन बारहावाया मोजांमोन दाबो गामियाव मोजाङानो होननानै बुंजायो थ' औ ओमफायो गोदोयो बिदिनो गोबां बुस्थुआनो जोङो माने गाव आखाइजों बानायनानै लानाय आग आखाइजोंनो जोङो सोरजिनाय जों गावनो सोरजिनानै गावनो बाहायोमोन जेखाइ खुबाइयानो होन ना गुरग्रा जोङो गावनो हेबोमोन औवाजों गावनो जोङो बेफोरजों बाहायनानै गावनो ओंख्रिफोरखौ बुथुमनानै जायोमोन जोङो बारि खनायाव मैथानिफ्राय फाथोनि फ्राय लेस्रानिफ्राय भिन्दिनिफ्राय जों गासैखौबो फोनानै जायो फ्रेस फ्रेस जोङो गामियाव गासिबो मोननो हायो आरो नोगोर होननानै बुङोब्ला फारसेथिं नोगोराव जोङो एसे पलिउसनखौ गाज्रि बा दैयाबो आइरन दैनि दैनि माबायाबो पलिउसनबो एसे गाज्रि होननानै बुंनांसिगोन बा नोगोराव जोङो फ्रेस फ्रेस मेगंफोर मेगं थाइगंफोर मा फिथाइ सामथाइफोर जोङो मोननो हाया आरो बेजों लोगोसे जोङो गामियाव गामियाव जोंना माने फरायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला माने गामियाव एसे जोंना उसुबिदाया मा ओ सुबिदाया बारा मोजां गैया होनना बुंनांसिगोन आरो फरायनायनि बेलायाव दा फरायनायनि बेलायाव माने जोंना नोगोराव मोजांसिन आरो नोगोराव नों गोदोर गोदोर इस्कुल कलेज नों गोसो बायदि एक्सट्रा एक्टिभिटिसफोरबो जों सोलोंफानो हायो।
उम उम।
त' बेफोरबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि मिथिनाय खिनियाव गामि आरो नोगोरनि फारागा नोंथाङा मा खिनिखौ हमदांनो हायो बेखिनिखौ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो दे।
औ माने आं जिसिबां नुदों आरो गामिनि मानसिफोरा टाउनाव सुखुनो ओ टाउनाव थाफैनो सुखुवा आरो नोगोरफोराव था सुखुवा मानोना बिराद दावराव जायो बिराद उम गारिफोरनि बा बिदिनो मानसि फोरजों न'जों न' नांजाबलायनाय जायगा गैयै थानो जायगा गैयै जिरायनो जायगा गैयै जायो थो गामिनि मानसिफोरा नोगोरफोराव थाफैनो बारा सुखुवा आरो आरो बे एखे खोथायानो जाहैबाय नोगोरनि मानसिफोरा गामियाव थाहैनो खु हैला। मानोना नोगोराव गासिबो बुस्थुखौ जों खाथियाव ओंखारबानो दसे ओंखारबानो मोनो। नोगोराव जोङो इन्टारनेटनो ओरैनो न' जिराय जि राय मो-मोनो आरो ना। बेफोर गामियाव बिराद खस्थ' इन्टारनेट नाङानो आरो माबा मोनसे जानो बा बायनो लायनो बिराद गोजानाव बबेबा मोनसे हाथायाव थांनांगौ जायो। आरो गारिफोर बारा मोननो थाङा गामिफोराव बेफोरनि थाखाय नोगोरनि मानसिया गामियाव थाहैनो हाया। गामिनि मानसिफोरा नोगोराव थाहैनो हाया। खिन्थु ओ समनि थाखाय समजों सोलायनायनि थाखाय नांगौनि थाखाय गामिनि मानसिफोरा नोगोराव फैनानै फरायफैनांदों आरो फरायसालिमाफोराव। मानोना जेरै नोंथाङा बुंलांदों गामिफोराव ओ फरायसालिनि बिराद आंखाल दं नालायथो ओ मा होनो मास्टारफोर बिदिनो
जौमाया गैया होननांसिगोन जौमा
औ होनथ' औ औ माने गोजौनि गोजौ थाखोनि फरायसालिमाफोरा गैला आरो आरो दंबाबो दाना मानसिफोरा नोगोराव खस्थ' खालाम नानैबाबो बिमा फिफाया गावनि फिसाफोरखौ हगार हरो। मानोना बेहाय फैनानै गोदान गोदान सोलोंनो मोनो। मानसि गोदान गोदानफोरजों लोगो हमनो मोनो। बिसिनि आइडियाखौ नुनानै जोंबो गोदान बुस्थु सोलोंनो मोनो। उम मानोना दानि जुग बयबो साख्रि होननाय बुस्थुखौ होसोयो नालायथो। त' बेफोरनि थाखाय एक्सपजार होननाय बुस्थु जे थायो। बे मानसिफोरजों जे रायलायलायनाय बिसिनि बुद्धि बा माबा मोनसे सोलोंथाइ लानाय बेफोरखौ नांगौ जायो आरो ना। त' बेफोर नांगौ जानाय बुस्थुखायनो नोगोराव फैनांगौनि दोरखार जायो आरो मानोना गामियाव सोर थायो जोंनि आबै आबौमोनसो थायो जोंनि आइ आफामोनसो थायो। जायफोरा हाल मावनानै खस्थ' खालामनानै जादों। बेहाय बिसोरो मालाय सुख सान्थि थायो आरो ना। बेफोर जायगायाव ओ नोगोरनि बायदि माने बुद्धि बाहायनानै सालाद मावनानै जाग्रा रावबो गैया बिसोर मानसिफोरा गोसोनि मोजां। गामिनि मानसिफोरा गोसोनि मोजां जे सिरिस स्राय थाग्रा गावसिनि गाव खामानि मावनानै बयबो मिनि खुसि थालायग्रा आरो ना। नोगोराव बयबो गावनि गावबा गाव खामानिखौ मावनो थाखाय एसे सालु जानानै थानांगौ जायो। आरो जानाय लोंखानाय जेरै होनदों गामिनि मानसिफोरा बे फिथाइ सामथाइखौ ओ फोनानै गावबागाव न' फोराव बारिफोराव फोनानै जोंनि नोगोराव फानफैनांगौ जायो मानोना जोंनि नोगोराव मानसिफोरा बेबायदि टाइमखौनो मोना। बेबायदि समानो गैया बिसिनाव बिसोरो गावबाागाव खामानियाव जे ओरैबायदि बेस्थ' जायो बिसोरनाव बिदि समानो गैया जायो बेफोर माबा मोनसे फोनानै लानो थाखाय। गावनि खामानियावनो बिसोर फुङाव ओंखारलाङो मोनाबासो मोनाबिलि जाबासो बिसोर फैयो अब्ला एफा मेंनानै बिसोर माला फोनो दा बिसिनाव बिराद मानिे बेफोरनिबो आंखाल दं बा मा मोनसे बिसोरलायनाय जिब जुनारफोर फिसिदों। बेफोरखौ नोगोराव फैनानै फानफैयो आरो। ओ नोगोरनिफ्राय गामिनियाबो मुलाम्फा मोनबाय। आरो गामिनिफ्राय नोगोरनाबो मुलामफा मोनबाय होनजायो बेफोर जोंनो। मानि बेलेग बेलेग बाबो माबा मोनसे गेजेराव लिंक थायो आरो ओमखायनो आं बेसोर मोननैनि गेजेराव बेखौनो सानो आरोना आङो। मानोना गामि दैयाबा गामिनि फिथाइ सामथाइ जिब जुनार गामिनि माइ माइरं होनबा बिदि गायनाय फुनाय गैयाबा जों नोगोरनि मानसिफोरा बहानिफ्राय मोनगोन बेफोरखौ। बा जोंनि नोगोरनि हस्पिटालफोर बा फरायसालिमाफोर बा बिदिनो माबा मोनसे नांगौ गोनांथि जिनिसफोर गैयाबा नोगोरनि मा होनो गामिनि मानसिफोरा बहानिफ्राय बेफोर बुस्थुखौ मोनगोन। थ' बेजों बे नांग ओ ओम बेहा बिनि सायाव सोनानै बेहा बिनि सायाव सोनानै एफा एनैजों सोनार लायनाय दं आरो ना।
थ' आंनि साननायाव औ औ बेनो आरो आंनि साननायाव बिसिमानो दङ नोंथाङाबो एसे आरो बुंबावनो हा हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङासो मख'लांबाय सोनारलायनाया दङ मा ओ दङ गोबां दङ जेनेबा जोङो गामिनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं दासो नोंथाङा बुंलांबाय मैगं थाइगं जोङो गामि गामिनि मानसिफोरा सुबुंफोरा फानफैयोब्ला जोङो माने बायनानै जायो खाय खायफा माने नोगोरनिया जायगानि थाखायबो जोङो फोनो हाया। जेनबा जा फोर जोंना न'नि आन्थाल' जायगा थायो बेहायनो जोङो खोन खोन थानाय जायो नालाय। बेफोराव माने जायगानि थाखाय बा समनि आंखालाव जाय साख्रि मावो बा बिजनेस मावो बेफोरसो नोगोराव सोलिनो हायो नालाय। बेफोरबायदि सुबुं फोर सोलाबाबो नोंथाङासो बुंलांबाय सोलाबा फुङावनो ओंखारलांनानै मोनायाव मोनफैयो। बे बेबायदियाव अबाव फोनो होननानै नोंथाङासो बुंखांबाय थ' बे बेबायदिनो फोनो समजों समजों लोगोसे समबो गैया बेजों लोगोसे ओ माने हाबो गैया होननानै बुंनांसिगोन बा जोङो मोसौनि गोबोरनि हासार होननायबो गैया होननानै बुंनांसिगोन माने गामियावथ' जोङो गोबां मोसौ बोरमा फिसियो बा दाउ अमा बेफोरबायदि फिसियो बेफोरनि खिनाया बे मोसौनि खि बेफोरनो जोंनि थाखाय हासार बोरमानि खि बे फोरनो जोंनि थाखाय हासार नालाय बेफोरजों जोङो गामियाव गोबां मैगं थाइगंखौ फ्रेस फ्रेस फोनानै लानो हायो। हानिबो आंखाल गैया जों गोबां बारि बागान दङ। बेफोरबायदि गामिनि सुबुंफोरा जुदि टाउनाव फानफैयोबा टाउननिफोरा समनि आंखालाव जोङो बायनानै जाखागोन थ' बेजों लोगोसेनो आरो माइ माइखौ जोङो नोगोराव गायनो दुब्लिखौथ' जोङो नुनो मोनोब्लाबो माने बांसिननिया दङ बांसिन सिया गैया नोगोराव नुनो मोनो अब्लाबो माने गामियाव माने बयहाबो न'खर न'खर न'खर ओ माइ गायग्रा बा गायग्रा हाया थाखायो बयनावबो सय बिघा बा सारि बिघाया थाखायो थ' बेफोरखौनो खायफाया परियाल खमफोरा ओ सुबुं सुबुंफोरा खमफोरा माने बेफोरखौ फानफैनायखौ जोङो बायनानै जायो आरो जोंबो नोगोरनि बर' सुबुंबाबो जोङो मागो दमासि बा बैसागोफोरखौ जोङो फालियो नालाय बेफोरावथ' जोङो फिथाफोरखौ जाखायोना नोंथां जों बेफोराव माने माइब्रा मायब्रा माइरं बा जोसा मायरं बेफोरखौ जोङो बायखायो आरो जोसा माइंफोरखौ जौ संनो बायो बाय माइब्रा माइरंखौ फिथा सावनो बायबाय आरो नालेंखर बेफोरबायदिनो माइरं माइरं ओंखामखौथ' जोङो जाखायोना जोंथ' रुटिफोर जानानै थाया थ' ओंखाम जानो थाखाय गोबां माइरं गामिनिफोरा फानफैनायखौनो जोङो बायनानै जायो जोंथ' नोगोराव माखासे एक्सट्रा माने माय रंफोर बायबा जोङो फाउदार मायरं जों मोजां मोनजाया मोनामनाय बेफोरखौ जों जानोनो हायाना ओ बेफोरबायदिनो गामिनि मे माइरंफोरखौ जोङो बायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां सोनारलायनाय दङ नोंथाङा मख'लांनाय बायदिनो
औ नोंथां होनबा जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय
ओं गोजोन्थों नों